खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बावग्रोनाय थाबाय
औ ओ नोंथांआ ओ दसे स ओ दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
नोंगौ थारैनो सावरायजागोन नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि दा ओ सोलिफुनाय माने दैज्लां बोथोरनि जा आबाद मावो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा ओ औ ओ‌ दा बिदिब्ला नोंथांआ ओ नोंथांमोनि एरियाव बा ओनसोलाव ओ ओरैनो माबार माबादि ओ आबाद मावो बेफोरखौ ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांआ
औ नोंथां थारैनो आबाद बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो हो माइ आबाद खौनो गोबां मावनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनिआव बेसर आबाद मावो नोंथां बे बेसर आबादनि सायाव आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो जेनोबा बेसर आबाद मावनो थाखाय जोंनिआ जे हायाव मावगोन बे हाखौ जों एसे माने ओे बिदिनो माबानानै लाग्रोयो हालेवना लाग्रोनाय जायो खेबनै गाहाम जों हालेवना लायो बेनि उनाव बेवहाय जोङो हासार सारनांगौ जायो जोङो गोबाङैनो पटास हासारफोरखौ गोबां माने बिदिनो बायदिसिना हासारफोरखौ सारो आरो बिदि सारनायनि उनाव जोङो जि जोंनिआ बे बेस'रनि जोलै बे बेस'रनि जोलैखौ जोङो बायना लायो नारसारि फोरनिफायनो बिदिनो बायना लाबोनानै जों बेवहाय जोंनिआ आखाइजोंनो जोङो फारि फारियै जोङो माने ओ जायगा जायगा जों मोजाङै साननो होयो जिहेथु जोंनिआ बै जि जायगायाव जों फोगोन बे जायगायाव मोजाङैनो माने रज'नाय रख'म जोङो ओ फारि फारि साननो होनाय जायो आरो बिदिनो हो जोंनिआ बेयो हो जेब्ला थांगोन आरो बिदिनो रज'गोन रज'खांनायनि उनाव जोंनिआ दैफोरखौ गेजेर गेजेर जोङो होबाय थानांगौ जायो स' दैनि जेबो जोंनिआ लाहार फाहारनि एसे दैनि गोनांथि जायो खायफाया जोंनिआ पाम्पफोर गायनाय एबा दंग'फोरनिफ्रायनो जोङो एबा दैमा फोरनिफ्रायनो जोङो दैफोरखौ लाना फैयो आरो जेब्ला बियो बिबार बारगोन बे बिबार बारनाय थाइमाव जोंनिआ जा मुलिफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो जाहाथे बेयो जोंनिआ बै नाङि जोंनिआ बादिसिना एम्फौ एनला थायोना बैफोरनिफ्राय बारग'नो आरो जोंनिया बे फिथाइया मोजां जाथो होननानै जोङो मुलिफोरखौ होयो आरो बिदिनो होखांनानै जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्ला जों बेखौ फिथाइ थायनायनि ओ समावबो जों बेयो माने दैफोरखौ बाय बाय होनायखौ नुनो मोनो
बिदिनो जेब्ला बेयो जोङो ओ रागोन राबाथाय बेखौ जोङो फुयो आरो फुखांनानै जोंनिया बिदिनो बेखौ जोङो जेरै ओ माइखौ नायो बिदिनो जोङो मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जोङो नानायखौ ओ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावबो बिदिनो नाखांनानै जि जोङो बेसर खौ मोनबाय बे बेसोरखौ न'सिम लाना फैयो लाना फैनानै जों बस्थाफोर बहाबा बिदिनो जमा मोनसे जायगायाव दोनो दोननानै खायफाया बेखौ जोङो फालांगि हिसाबै जोङो फाननो लाङो आरो खायफाया माने बि दिनो न'आवनो जोंनो नांगौ जायो नालाय बै नांगौ जानायखाय माने जेनेबा थाव बायदिफोरखौ बेसर जों माने फेरेदनानै लायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा होमबा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि जायगायाव ओ माइ आबाद मावोब्लाथाय माइ आबाद खौ मा रोखोमै मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होलाय?
औ ओ आबादनि सोमोन्दैथ' आं एसे ग्राब मिथिया ओ थेवब्लाबो आं जाखिनि मिथिगौ बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै
औ नंगौ थारैनो फोरमायजागोन
औ ओ जोंनो आ माइ आबाद मावनो थाखाय जेनबा गिबियावनो मा जोङो माइज्लि माइज्लिनि गोनांथि जायो आरो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जेब्ला जोङो मा ओ खोथिया फोनाय सम जागोन नङा होमबा ओ अब्लानिया जोङो मा ओ बे खोथिया थिलि बा जे जाय हायाव जों खोथिया फोगोन बे हाखौ जोङो हालेवग्रोना लानाय जायो। ओक दानाथ' बेफोरबायदि ओ गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनाय गैला ओ बेनिखायनो जोङो मा दा ट्रेक्टर जोंनो मा हालेवग्रोनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जेब्ला बे हाखौ ओ खाराय खाङो बा गिबि हालेवनायखौ जोङो मा खारायनाय होनना बुङो आरो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ ओ बेबायदिनो जोङो मा बेखौ हालेवग्रोना लानो नानै ओ बेनिफ्राय बेनि आलिफोरखौ दाननानै मोजाङै माने दैफोरखौ बेहाय दुब्लियाव दोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां खोथिया थिलियाव ओ बेनिफ्राय बेखौ हालेवखांनानै जोङो मा ओ जेराव जोङो खोथिया फोगोन ओ जोंथ' ओ बिदिनो ओ फैगोन बोसोराव ओ आबाद मावगोननि थाखाय जोङो मा एबारनो मा ओ बेबायदि माइज्लि दोनखानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बे माइज्लिखौनो जोङो मा ओ दिहुननानै माने बेबायदिनो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो दं ग बा हाखर ओ बेफोरबायदियाव मा सोमनानै दोननांगौ जायो आरो बेखौ जोङो मा ओ हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आ बिनिफ्राय जोङो ओ ओ बिनिफ्राय जोङो बेखौ ओ हरसे बा हरनै दोनखांनायनि उनाव जोङो बोखांनानै बेबायदिनो जोङो लांदां जायगायाव बा न'फोरावनो जोङो बेखौ हा-हायाव ल खबना दोननायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनिफ्राय बे हा बेखौ हायाव लखबनानै जों बेखौ मा खालामनायखौ नुनो मोनो ओ थालिर बिलाइ एबा जोङो मा थास' बिलाइजों जों बेखौ खोबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ मोनसे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे थालिर बिफां बा ओ थालिर बिलाइ ब्ला थास' बिलाइजों खोबोब्ला माने बेहाय थाब गाजा बेरनायखौ जोङो ओ बेरो होननानै जोङो मोनथियो आरो बेनि थाखायनो बे थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ हरसेनि थाख खाय बिदि खोबनानै दोननाय जायो बिनिफ्राय ओ जों जेराव बा जाय हायाव जोङो ओ खोथिया फोगोन बे हाखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै बेखौ हाब्रु जाजासिम जोङो मा ओ हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेब्ला बेखौ हालेवखाङो औ बेखौ जोङो मा हालेवखांनायनि अखानायैसो जों बेहाय मा खोथियाखौ फोनायखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे बेहाय हाया ग्ल' ग्ल' जानाया माने एसे गथा खायो बेनि थाखाय जोङो ओ एसे दोनहाबनानै बा खायसेया फुङाव हालेवनानै बेलासिसिम ओ फोनायखौबो जों नुनो मोनो बा खायसेया मोना बिदियाव हानानै हरसेया दोननानै माने बिनि अखानायै फोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदि ओ माने हाब्रुआ बिदिनो मा गथा खानानै थायोब्ला माने खोथियाया माने ओ बे माइया माने जोङो जेराव माइखौ जों सारगोन नङा हबा नोंथां ओ खोथियाखौ फोगोन औ बे खोथिया फोनाया माने सिङाव लासे माने हाबलाङा आरो बे माने सायावनो थायो माने अब्लानिया बे सायावनो थायोब्ला माने जोङो मा खोथिया फुनायाव एसे ओ ख सहस जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ ओ बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो। ओ जेब्ला जों खोथियाखौ फोखाङो अब्ला जोङो ओ बेहाय मा ओ दैफोरखौ जोङो नायफामनो नांगौ जायो जाहाथे बेहाय दै ओ बुरजा जानानै थाया। दै बुरजा जानानै थायोब्ला जोंहा माने खोथिया रज'बोनायाव एसे उसुबिदा जायो आरो।
औ नगौ नोंथां थारैनो।
ओ बेबायदिनो जेब्ला खोथियाया ओ बेबायदिनो गोबाव सम जायो अब्ला बेयो माने औ। फिसा फिसा खिलिबोनो हमो गोरलै गोरलै खिलिबोनो हमो जेब्ला बे खोथियाया माने ओ गोजौ गोजौ जायो बेहाय जोङो माने नायफामनानै जोङो माने हासारफोरखौ सारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला बे खोथिया गोजौ गोजौ जागोन अब्ला जोङो बै ओ जायबा हायाव जोङो माइ गायगोन बे हाखौबो जोङो मा ओ मो मोजाङै हालेवनानै बेहायनो आलि सालि आलि फोरखौ दाननानै आलिफोरखौ खोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो औ बेहायबो मा ओ बिब्दिनो ओ जोंनोथ' माइ आबादाव गोबां दैनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां जोङो दै नङाबानो माइ आबाद खौ खालामनो हाया औ बेनिफ्राय जोङो बे माइ आबादखौ मा माइखौ गायनो थाखाय जोङो बेहाय दै दोननांगौ जायो दुब्लियाव दुब्लि फोथाराव जों दै दोनांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै हालेवनानै अ हालेवनांगौ जायो जाहाथे बे हाब्रु जायो मोजाङै माइ खसाखौ जोङो थुनो हायो बेबायदि। जोङो दाहायाव जोङो मोजाङै अ दुब्लिखौ जोङो हाब्रु खालामो आरो जेब्ला जोंना अ दुब्लिया माइ गायजानाय जागोन अब्ला जोङो बै खोथिया फोनायखौ जोङो मा ओ फुनानै बा आखा आखा खानानै जोङो मा दुब्लि फोथारसिम लांनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो अ बे माइखौथ' जोंनो गायनो थाखाय जों सासे सानैजों गायनो हाया नङा होमबा नोंथां औ बिनि थाखाय जोङो गोबां हाजिरा बा खामला लानाय जायो बिदिनो जोङो गोबां हाजिरा बा हिनजाव फोरखौ बा आइजोफोरखौ जोङो खामला लानानै बा हाजिरा लानानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा मा मा माइखौ बांसिन गायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
औ जोंनि जायगायावथ' दा मा बुंनो थाङोब्ला मा रनजित जित माइखौ बांसिन गायनाय खौ नुनो मोनो बेनिफ्राय दानाथ' गोदान गोदान मुं जाजोबबाय नङा होमबा नों थां गोदोनि बायदि गैला औ बि औ बिब्दिनो ओ बंग' बन्द' होननाय दोङो बेनि फ्राय ओ अन्जना ओ बेनिफ्राय ओम बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गोदान गोदान मुंनि माइ गायनायखौ जों मा ओ दानि मुगायाव ओ जोङो माने नुनो मोनसै आरो बेनिफ्राय बेफोरबाय ओ जोसा माइब्रा बेखौबो जों गायनायखौ नुनो मोनो जोसा माइब्रा ओ नङाबाथ' जोंना माने जाया आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओमबा नोंथांमोना जेनेबा माइ बै मोनबाथाय माइआ गोमोन जाबाय जोंनि जायगायावथ' खासिजों हानायखौ नुनो मोनो गोबाङैनो नोंथांमोननि जायगा बेयाव मा रोखोमै जेनेबा बेखौ हायो।
औ ओ बिदिनो बुंनो थाङोबथ' जोंनि जायगायावबो अ खासिजोंनो हायो ओ लोगोसेनो जोंना मा मोनसे ओ मेसिनारिबो ओंखारबाय आरो नङा होमबा नोंथां? जेराव जोंना औ माइ हानो थाखाय जों खामला बा बेफोरबायदि हाजिरा मोननो थाखाय गोब्राब जानाय ह जानो फैनायखौ जों नुनो मोन ओ नुसै बेनिखायनो जोङो मा खायसे बा मा बे मेसिनारि आगजुजों ओ माइ हानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
नोंथां थारैनो
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आ जोबोर गोजोननाय मोनदों। आ जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो उनाव जोङो सावरायसिगोन बेफोरनि सायाव।
औ औ नोंथां औ नोंथां दे गोजोन्थों।